हेलौ औ खोनादों ना नोंथां औ औ खोनादों
औ औ आङो नोंथांनो औ सावरायनो मोनसे खोथाखौ सावरायनो होननानैसो फन खालामनाय जादोंमोन नोंथां
औ औ नोंथां दे सावरायजागोन औ औ
आं सावरायनो लुबैनाय ओआयदायानो जाहैबाय बर'फोरनि बेसादारि हारिमु बिनि बागै सावरायनो होननानै नोंथांनो फन हरनाय जादोंमोन नोंथाङा दा बिनि बागै एसे फोरमायदो
औ जागोन नोंथाङा जागोन दा बेसादारि हारिमु होननानै बुङो‌ न'खरफोरा गोबां दङ बेसादारि हारिमुनि बेलायावहाय जोङो ओ गिबियावनो बुंनांगोन जोङो मा होनो सुबुं संनाय खावनाय बिदिनो संनाय खावनाय बा जानाय लोंनाय आरो सुबुं गाननाय जोमनाय औ ओमफ्राय बिनिफ्राय सुबुं लुथाइ बा सुबुं
थाय औ
शिल्प' आरो सुबुं शिल्प' बेनिफ्राय ओ फक पारफर्मिं आर्टस एबा सुबुं ओ दिनथि सुबुं दिनथिफुं हा आरिमु आरो
औ औ
दिनथिफुं आरिमु दा बेबायदि महरै जोङो बाहागो राननानै जोङो बिसादारि हारिमुखौ सावरायलांनो हायो आरो मानोना गोबां
औ औ नोंथां
गोबां मुवा दङ बेनिखायनो बेबायदि मोनसे बाहागो खालामनानै जों सावरायोबा अ सावरायलां
साबसिन जागोन औ औ
सुबुं लुथायारि बेसादारि हारिमु महरै सुबुं लुथाय महरै जोंहा न' लुनायनि हुदा दङ बर'फोरा बे न' लुनायाव गोबां बेसादफोरखौ बाहायो जोङो
बाहायो औ
खुन्थिया खुन्थिया बानायनो थाखाय दंफांनि खुन्थिया औवानि खुन्थिया आरो औवायाबो मा रोखोमनि औवा औवा बुरखा न' लुनायनि थाखाय आरो बेबायदिनो मोसा गालखाबफोर लुनोबा जोङो औवा गुबै फोरनिखौबो बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो नाथाय बांसिनै औवा बुरखानि खुनथियाखौ आरो दंफांनि खुन्थियाफोरखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो दा बे न'आवहाय फेराय महरै भेराइ बानायनो थाखाय औवाजों बानायनाय जायो आरो अखा हानायफोरनिफ्राय बारग'नो थाखाय जोङो थुरिफोर बायदिफोरखौ लाबोनानै जोङो लायो आरो दा बेवहाय जोङो गंसे न' मोननायनि सिगांनो खुन्थिया गायखांनानै फे फेराइ हेबखांनानै जोङो बेखौ आराम दैखांनानै बानायनाय जायो आरो दा फेराइ हेब
उ उ
खौ जोङो माखासे दिरुंफोरनि गोनांथि जायो आरो बे दिरुंफोरखौ जोङो दिगि लेवा रायदों बा औवानि थेवोलजों जोङो बानायनाय जायो दा बेफोर रोखोमजों जोङो बानायनाय जायो आरो आरो जोङो फेराइखौ खायो बांसिनै दिगि लेवाफोरजों बा औवानि थेवोलफोरजों बांसिन खानाय जायो आरो दिगिलेवा जों खानायखौ बांसिन औवानि थेवोलनिखौ बांसिन गोबाव जोरथाइसिन जोरो होननानै जोङो मिथिनाय जायो आरो दा
उ
बिनि अनगायैबो जोङो हलुथायारि महरै जोङो गोबां दङ बेवहाय जायखौ जोङो बुंनांगोन जे लुथायनि महराव जोंहा न'मा न' न'मा न'आव जोङो खथाथाम महरै बानायनाय जायो बेनिफ्राय सौरा न' न'मा न'आव खथा थाम महरै जोङो इसिं अखं खफ्रा बेबायदि मोननाय जायो आरो बेनिफ्राय सौरा न' सौर्रा न' बानायनाय जायो बेवहाय मालाबा सानै मालाबा खथासे बिदि बानायनाय जायो ओंखाम संग्रा बानायनाय जायो ख्रि बानायनाय जायो दाउ गंग्रा बानायनाय जायो अमा गन्द्रा बानायनाय जायो मोसौ गलि बानायनाय जायो बेबायदि महरै लुथायारि महरै जोङो बानायनाय जायो आरो
औ औ नोंथां औ
दा बिनि अनगायैबो जोंङो गुबुन गुबुन दंबावो जेरै लुथाइनि अनगायैबो जोंहा सुबुं संनाय खावनाय बा जानाय लोंनाय महरैथ' गोबां दङ जोंहा मुलियारि महरनि बेदर महरनि ना महरनि
दा बेबायदि अनेक दं आरो सिदोब सिदोब जानाय लाव लाव जानाय बाथोन महरनि जानाय एवफ्रामनानै जानाय मैद्रु जानाय अनेख रो खोमनि जानाय दं जोंहा संनाय खावनाय महरै आरो संनाय खावनाय नि माखासे आदब खायदा बाहायनाय अनेक बुस्थु दङ जोंहा। जेरै ओ थौफोर दङ संनाय खावनायाव बाहायनाय थौफोर खादौफोर खादि ओ मा होनो मालाबा खादिनिबो होनलाबायनो नागिरो मानसिफ्रा। नाथाय जोंहा सागं सागंबो दङ आरो औ संनाय खावनायाव बाहायग्रा आइजें आइला महरै बेबायदिनो जानाय लोंनाय मुवा बेसाद महरै जों खुगायाव लाबोबा गासिबो फैजोबो जायखौ जोङो बे खोब सम समनि गेजेराव जों फोजोबनो हाया आरो दा ओ
संनाय खावनाय महरैथ' बेफोर थाबाय बेनिफ्राय गाननाय जोमनाय महरै अनेख दंबावो जोंहा
औ नोंथां औ
जेरै महरै जि दङ। जि महरै बोहायबो हिनजावफोरनि हौवाफोरनि दङ जेरै गामसा दखना आरो दंबावो जोंहा हिनजावफोरनियावनो फारसा दङ जेनबा फारसा एबा फालि आरो बेनिफ्राय बयबो ला ग्रा जेनबा आर'नाइ दङ आरो बिनिफ्राय न'वाव बाहायग्रा जेनेबा सिमा सिमा दायो बर' बर'फोरा सिमा जि दङ। बेफोरबायदि आरो अनेक जिफोरखौ जोंनो मोननो थांनाय जायो। आरो बिनिफ्राय ओ जि दानो थाखाय जोंहा इसानसालिनि गोनांथि दङ इसानसालियाव जोङो गुबुन गुबुन मुवा बेसादफोरखौ बाहायो। जेरै मा होनो थतसाल ओ आथिखालाव पाट एबा मेसिनजोंबो दानायखौ नुनो मोननाय जायो नाथाय बर'फोरनि दोरोङारि दानाय महरै जोहा थातसाल दायोमोन आरो बेयावहाय नोङो बदांगि। बेराबानि बान गोजा साल खुन्था औ सालखुन्था बेनिफ्राय माखु
माखुवाव
औ बेनिफ्राय ओ बेबायदिनो अनेक गोबां मुवा बेसादफोरखौ जों बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरोऋ
औ नोंथां औ औ। आरो मोनसे मोनसे औ मोनसे थांबाय औ आरो मोनसे मोनसे जिनिस बुंगावदोंमोन मामोन बियो
ओ दानाय लुनाय थांबाय संनाय खावनाय थांबाय ओ लुथेर थांबाय सुबुं दिन्थिफु दिन्थिफुं आरिमु बा ओ पारफर्मिं आर्टसबो बुंनाय जायो आरो ससियेल फकास सम समाजारि आसार खान्थि बेफोरबो दङ आरो समाजारि आसार खान्थियाव बाहायनाय बे धोरोमजों खोथा गोनां बा धोरोमजों सोमोन्दो गोनां बेखौ आं बुंथ'ला गोबां दङ बेहायबो ओ बेबायदिनो सुबुं दिन्थिफुं आरिमु बा सुबुं आरिमुआवबो गोबां दं आरो।
उम
बेवहाय नोङो आर्ट आर्ट महरै जोंनि फेस्ता फाननाय फेस्ताननाया मो रोखोमसे आर्ट नङा ओमबा नोंथां?
औ औ औ औ
औ फैसा फाननाया रोखोमसे आर्ट बेबो सुबुं दिन्थिबो आरिमाव गोग्लैयो बेनिफ्राय। माइ माइ जिगाबनि बुन्था सानाय बुन्था सानायाबोथ' नोंगौहाय आर्ट
मोनसे आर्ट बियो औ।
औ बेबायदि आरो संद्रि सानद्रि हेबनाय जेखाइ हेबनाय जान्था हेबनाय ख हेबनाय बेबदियाव माखासे आर्ट दंङो बेफोरबो आर्टआव गोग्लैयो आरो आरिमु
औ नोंथां औ औ औ नोंथाङा थारैनो थिगखौनो बुंदों
बुंबाय नोंथां नोंथांनिफ्रायबो दा आं एसे मिथि थथिनो लुबैदों नोंथांङाबो दे फंनैसो बुंदो दे नोंथां
जागोन नोंथां औ दा नोंथांङाथ' नोंथांनि बुंनाय बायदिनो आंबो एसे माखासे फोरमायनो नंदों जेरैबायदि नोंथांङा बुंलांबाय जोंहा आखाइजों दानाय लुनाय नङा होमबा आखाइजों दानाय लुनाय जेरै जि दानाय हमनाय जि दानाय हिसाबै जोंहा दखना दायो जोंहा गामसा फसा दायो हौवाफोरनि थाखाय बेनि अनगायैबो जों आर'नाइ दायो। फास्रा दायो नंङा होमब्ला बायदि रोखनि जोंङो जियाव आगर आखाइ होयो बेफोरो जोंनि मोनसे मोनसे आरिमु जायजों जोंनि आखाइजों जोंङो माखासे आर्ट होनानै जोंङो माखासे जोंनि गाननाय जोमनाय सिफोराव बैखौ जों समायसार होयो आरो बेबो जोंनि मोनसे आर्ट एबा मोनसे आरिमु जायजों जों जोंङो जोंनि देहाखौ समायहोनो हायो आरो बेबायदि बेनि अनगायैबो आंङो आरो नोंथांङा बुंनाय बायदिनो संनाय खावनाय संनाय खावनायावथ' जों गोबां रोखोमनि संनाय खावनाय जों संनो हायो मैगं थाइगं संनायाव जों माखासे रोखोमनि जिनिस फोर जों बाहायो जेरै खादौ आरो बेनि अनगायैबो जोंङो सम सम जों बे खादाखौ जोङो रायजोनि ओंखाम संनायाव बाहायो सान्द्रिफोरखौ बाहायो बिनि अनगायैबो जोंङो माखासे बै जि जोंनि बाहायजानाय मुवा बेखौदि जों बानायो जेरैबायदि सानद्रि संग्राइ जोंङो हेबनाय जेरै जोंङो औवाजों बानायनाय माखासे बेसादफोर दं जोंहा जेरै जेरैबायदि जोंहा सान्द्रि संग्रायखौ जों आखाइजों बानायो जेखाइ बानायो खबाइ बानायो नंङा होमब्ला नोंथां बेफोर गासिबो जोंनि जिउआव गोनांथि जानाय माखासे सम्पद जायखौ जों सानफ्रोमबो नांगौ संगाइ जेखायफोरनि अनगायैबो जोंहा नांगौ माखासे खादाफोर मैगं खादा बायदि रोखोमनि जोंङो औवाजों बानायो बेनि अनगायैबो जोंङो दंफांजोंबो माखासे जिनिस बानायो जेरै नावद्रा अमानो आदार होग्रा नावद्राफोरखौबो जों दानख'यो उवाल जों दानख'यो नंङा होमब्ला आखाइजों उवाल बे खौ जों आखाइजोंनो बे माबानि गेजेरजों रुवानि गेजेरजों दानख'नानै बायथालफोरजों दानख'नानै जों बेखौ गोदोनि समाव बानायनाय जायोमोन आरो बेनि अनगायबो जों उवाल गायहेन जोङो जि दाग्रा जेरै नों नोंथांनि थाखाय बुंलांनाय बायदि जि दाग्रा जोंङो जेरै थाट तासाल होनना बुंदों नोंथा बेखौबो जों दंफांनि गेजेरजों बेखौ बानायनाय जायो। जायजों जोङो जि दायनाव बाहायनाय जायो जे बे जि दानिाव जेसेबां गोनां मुवा बेसाद दंङो बेखौ दंफांनि माखासे जिनिस जोंनो दंफांजोंनो जों बानायनाय जायो आरो बेखौ जोंङो बानायनो हायो। बेनि अनगायैबो जोंहा दंफांनि गेजेरजोंनो जोंहा बे जों बर'फोरा माखासे दंफांनि बे सियार एबा टेबोल फोराव माखासे आगर आखाइ फोर होनाय आगर बानायनाय बेफोरखौबो जोङो बानायनो हायो। नंङा होमब्ला नोंथां दा बेबायदि आरो
ओम
दा गोबां बाथ्रा ओ बिनि अनगायैबो जोंहा माखासे दंबावो ओ दहाय नोंथाङा मा बुंदोंमोनलाय बैबे ओ बे जिनिसा मा होनदोंमोनलायदोंनो खोनादों?
औ औ खोनादों नोंथां औ औ खोनादों।
माखासे बेफोर मुवा-बेसादफोरखौ जोङो बेसादारि आरिमु एबा बर'फोरा बर'फोरनि बेसाद आरो आरिमु हिसाबै जोङो खो गोग्लैयो जायखौ जोङो जोंनि बर'फोरा बानायनाय जायो आरो। दा गोबां बाथ्रा बुंला नोंथांनाव फंनैसो दंबावोब्ला बुंनो थाखाय आं एसे
नोंगौ नोंथां जोंथ' बेसे बेसादारि हारिमु महरै जोंथ' बुंनानै फोजोबनो हाया जाहैबाय न'खराव बाहायनाय आबाद मावनायाव बाहायनाय ना हमनायाव बाहायनाय ओ मैहुर खालामनायाव बाहायनाय बेफोर महरैबो जोङो गोबां सावरायनो हाबावो बेसादोरानि हा- हारिमु महरै मानोना गो बेसादारि हारिमु महरै न'खराव बाहायनाय सोदारि हारिमु महरै नों दहाय नोंथाङा बुंनाय बायदि बि माखासे मुवा- बेसादफ्रा फैसिनबावो उवाल, गायहेन, संग्राइ, सान्द्रि ओमफ्राय बिदिनो खादौ औ खादौ थु गारहा बेफोर आरो बे ओ बेफोर फैजोबगोन बेनि फ्राय ओ मा होनो
औ जों बेखौबो बानायोना जेरै गारहाफोरखौबो जोंनि आखाइजों बानायो। नङा होमब्ला थिंनि जिनिसजों आरो जेरै जों जि दोनग्रा जि औ नोंथां औ औ।
आबाद मावनाय बिदिनो औ ना हमनाय बिदिनो मैहुर खालामनाय बेबायदिनो गुबुन गुबुन न बिदिनो बाहायनायखौ जों नुनो मोननाय जायो जायखौ जोङो बे खम समनि गेजेराव फोजोबनो हाया आरो। औ औ। दे नोंथां बिदिबा समाबो जाबाय औ दोनथ'लायसै ना नोंथां। औ दे गोजोननाय थाबाय नोंथां दे।
औ औ औ।